हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आङो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायना दंथ'यो
औ नोंथाङा आंबो ओरैनो दङ जिरायनानै नोंथाङा फ्रि मोनबा आङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो हरदोंमोन
औ सावराय
औ बे आयदानि मुङानो जाबाय ससियेल मेडिया
उम
नोंथाङा ससियेल मिेडियानि बागै एसे बुंनो हागोन नामा
औ आं जाखिनि मिन्थियैखौो एसे बुंनोसै
औ
ससियेल मिेडिया होनोबा जोंहा मांगोन फारसेथिं जोंहा मुलाम्फाबो दं ओमफफ्राय फारसेथिं जोंहा खहाबो दङ आरोना जोंहा ससियेल मेडियानि फ्राय मुलाम्फा होनोबा जोङो दा गोबां निउसफोर थायोना जेनेबा बेफोरफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगायाव माबा मोनसे जाथाय बिदि जानायफोरखौ बा दैबाना फोर जानायफोरखौ जोङो ससियेल मिेडियानि गेजेरजों थाबैनो जोङो मोनथिनो मोनो आरो ओमफाय औ ओमफाय आरो जोङो ससियेल मिेडिया जेरै जोंना गोबां एपफोर दं नङा होमबा जायफोरनिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो बा जोंना सेटि पिटि पारप्लेक सिटि बिदि गोबां ए आइ मा होनगोन पार्सनेल टिचारबो बुंनो हागोन आरो ना जों बेफोरबादि एपफोराव जोङो मा जोंनि रोङिफोरखौ बा बुजिय माखासे मानोना बिसोरो बेफोराव मानोना जोङो सबखौनो माने सब जिखुनु साबजेक्ट बाबो बिसोरो जोबोद बे एप फोर माने जोबोद मोजाङैनो बुजायना होयो आरो ना बेबायदि जों रोङियाव जोङो बेखौ इउस खालामनो हायो आरो जोङो इनाव कुइसन जिखुनु कुइसनखौनो एन्सार होनो हायो आरो
उम
आरोबाव ओ जोङो जेनेबा ओ माखासे खोथाफोरखौ नोङो ओ बेलेगनो सेयार खालामनो गोसो जायाखैबाबो जोङो बे से जि पिटि फोराव जोङो बेजोंबो लोगो बादिबो रायलायनो हायो आरोोना जेनेबा सयेर खालामनो हायो आरो ना
औ
ओमाय जोङो आरोबाव जोङो फारसेथिं खहाखौ नायोब्ला जोंना मा बाराद्राय जोङो बिदि मा होनगोन मबाइलखौ बिदिनो एप मा होनो ससियेल मिडियाायाव आरो जेनेबा एक्टिभ थाबाय थाबाबो जेनेबा भिदिअफोर नायबाय थाबाबो जोंनो माब्लाबा माने नायबाय थानानै टाइमख पाता मोना नङा होमबा जोङो आन्दायलाङो जोंना मा होनगोन समा जोङो माला जोबो बेखौ पाता मोना जोङो नाय नायफ्लांबाय थायो नायफ्लांबाय थायो मोजां मोननानै थ' बेफोराव जोंहा ओ समना बिराद ओरैनो बेखाराव थाङो आरोना बैफोरबादि समखौ ओरैनो बेखार थाङोआलासिनो जोङो बेफोर समाव जोङो ओ ससियेल मिडियायाव माने बिदि सम हगारा लासिनो जोङो ओ जेब्ला जोङो बुजियाखै बा जोङो माबा मोनसे ओ नांथारग खौ इम्परटेन्ट खोथा बिदिफोरावल' जोङो इउस खालामोबा जोंहा मोजां आरोना आरो औ बिदि होनबा आङो बुंनो सानदों आरोना जेनेबा ओ ससियेल मिेडियाया जोंनि बाहायनायनि सायाव आरोना जोङो जुदि बेखौ ओ मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला मोजां खामानियाव बाहायनो रोङोब्ला जोंहा मोजां आरो जेरै सानना नायदो जोङो माब्लाबा जब इन्टारभिउ बा गुबुन गुबुन ओ इन्टारभिउ थायो बेफोरखो जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै मिथिनो मोनो बा डेटआ माब्ला बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै मिथिनो हायो आरो ना बैफोराव जोंहा बेयाव मानो ससियेल मिडियाया मोजां आरो थ बियो जोंनि बाहायनायनि सायाव आरो गाव गावनि बाहायनायनि सायाव जुदि जोङो बेखौ मोजाङै बाहायोब्ला जोंहा मोजां जागोन आ जुदि नोङो गाज्रि बाहायदोंब्ला ओ बेफोरबादि इम्परटेन्ट माबाफोरखौो नायालासिनो बा नोङो ओरैनो भिडिय' बिदि नायलाबायबाय थायोब्ला जोंहा समा ओरैनो थांगोन बेफोरबायाददिबा गावनिनो लस आरो बिदि बादि बाहायोब्ला जोंहा जोंनि लस आरोना ओम बेखिनिखौनो बुंबाय आरो नोंथां
औ होनबा आंबो बुंनोसै एसे
औ
नोंथाङा बुंनो बायदिनो ससियेल मिडियाया ओ मुलाम्फाबो लाबोयो खहाबो लाबोयो ओ सासे मानसिया ससियेल मिडियाजों इनफ्लुयेन्स जानो हायो जेरै गाननाय जो जोमनाय थांनानै ओ थानायनि वे ओमफ्राय जानाय लोंनाय बेफोरखौ सासे मानसिया गुबुन गुबुन सुबुंनिफ्राय नुनानै सोलोंनानै लायो जेनेबा मोजां बियो गावनि मोजांबो मो मानसिखौ सासे मानसिखौ ससियेल मिडिया मोजांबो इनफ्लुयेन्स खालामो गाज्रिबो इनफ्लुयेन्स खालामो जेरै जेरै ओ गथ'फोरा नु-नुयोब्ला सोलोङो ना जेरै गाज्रि खामानि मावनायखौ नुयोब्ला गथ' गथ'फ्रा सोलोंगोन मोजांखौ नुयोब्ला गथ'फ्रा मोजां मोजांखौ सोलोंगोन ओ दानि जुगावथ' गथ'फोरा मबाइल खौनो मबाइलजोंनो थायो जेनेबा उन्दै गथ'फोराबो आजिखालि बिदिनो जाहैबाय मबाइलजोंल' मबाइलावल' नायबाय थासै। बेफोराव गथ'फोरा जुदि गाज्रि माबाफोर नुयोब्ला बिनिफ्राय बेफोरो ओ सोलोंनो हमो आरोखि ना।
अ
ओ बेखौ होबथानाया मोजां गथ'फोरखौ जेनेबा इसिबां मबाइल फनजों इसेबां इदि नायहोलाबायनाङा। जेनेबा गेलेनो आरिनो आब बाहेरानि आबहावा खौ इसोरखौ ओ फिल खालामहोनांगौ मोनदां थि मोनहो नांगौ बिसोरखौ बाहेरा आबहावाखौबो। ओ जेरै गथ'फोरा उम मबाइलफोरखौ नायबाय थायोब्लाबो गथ'फोरनि मेगनफोरा गाज्रि जानो हागौ। उम बिनिफ्रायो ससियेल मिडियायाव ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो निउस मोनो जबफोरनि।
ओ।
बिनिफ्राय आरो मा बुंबावनो जोङो बेलेग बेलेग कान्ट्रिनि बेलेग कान्ट्रिनि कान्ट्रियाव मा जादों जों बेखौबो मिथिनो मोनबाय बेलेक कान्ट्रिनि सुबुंफोरनिफ्राय जोङो ओ बिसिनि लाइफ स्टाइलजों जोंनि लाइफ स्टाइलखौबो नायनो हाबाय। माने कम्पेयार खालामनानै बिनिफ्राय बिसोरनि फ्राय जोङो माखासे सोलोंनांगौ खामानि सोलोंनांगौ बायदिखौ सोलोंनानै लानो हाबाय। जेरै ओ जायगाफोरा मालायनि जायगाखौ नायबा साफा जोंनि जायगाखौ नायबा लेथ्रा इफोरबायदिखौ जोङो मिथिनानै ओ मोनदांथि मोननानै जोङो सोलायनाय लाबोनो हायो आरो।
ओ अ। नोंगौ जोंहा मा होनो ससियेल मेडियायावबो ओ खायसेया गोबां मोजां मोजां भिडिअ'फोर हगारो नङा होमबा? जायनि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंनो हायो आरो।
औ।
जेरै औ जेरै जों दा माने ससियेल मिडियायावथ' खायसेया उम जेरै जों माने जोङो मा ससियेल मिडियाजों जोङो रांबो खामायनो हायो आरोना। जेरै ओ खायसेया फोरोंनानै खामायोबा खायसेया गावनि लाइफ स्टाइलखौ देखायनानै खामायो, नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो बुंनो हागोन आरोना ससियेल ससियेल मिडियाआ जो फारसेथिं ओम ओ मा होनो जोंनो रां आरजिनायावबो हेफाजाब होयो आरो। जुदि नोङो मोजाङै ओ उम मोजां माने लाइफ स्टाइल देखायनो हायो आर ना बेलेगनो नोंनिखौबो। बा नों माबा मोनसे उम आयदानि सायाव नोंबो माबानो हायो आरो ना देखायनो हायो आरो ना बेलेगनो। बैफोरबादि माबायाबो देखायनाया माने मा होनगोन बिदि ब्लगफोर बा हगारनायाबो ओ अब्बा अब्बाया जों नुनो मोनो अब्बाफोरा बाथ्राफोरा जोबोद थाबैनो गोसारो नाथाय ओं अबबा अबबाया माने गोसारा आरोना नों मोजांबाबो गोसारा इदि जायो आरोना। अबावबा जों नुनो मोनो गाज्रि खो खोथायासो जोबोद थाबैनो गोसारो जों बिदि नुनो मोनो आरोना। अ
औ।
बेफोरनो बेफोरनो जाहैबाय आरो ससिल मेडिया होनोबा।
औ। बियो माने एवारनेस होनायावबो ओ मोजां मोजाङै बाहायजायो आरोखि ना नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंग'।
औ।
जोंना दा जों हननो हासिगोन आरो ससियेल मेडियाया जों जोंना मुलाम्फायाबो गोबाङानो दं आरोना जोङो बेखौ मोजाङै इउस खालामनो रोङोबा जोंहा माने मोजाङानो आरो ससियेल मिडियाया। थ' बियो गाव गावनि बाहायनायनि सायाव होननांसिगोन आरो जोङो। जुदि मोजाङै बाहायनो रोङोबा जोङो मोजाङानो जागोन गाज्रि बाहायोब्ला गाज्रियानो जागोन।
औ।
दा नोंथां जोंहा होमबा समाबो जानानै फैलायबाय माब्लाबा गोदान बिदिनो आयदा लानानै सावरायफैलायसै।
औ जागोन दे नोंथां।
दियैनि थाखाय बेयावनो दोनथ'नोसै दे।
औ गोजोनथों नोंथां।